औ खोनादों दे नोंथां।
हेलौ नोंथाङा खोना हादोंना।
औ खोनादों दे
औ। अब्ला जों आयदानि सायाव सावरायनि नङा होमबा।
औ।
खोना हादोंना।
औ खोनादों दे नोंथां।
औ। बिदिब्ला जों आयदानि सायाव। गुवारै सावरायनि माखासे जोंनि। आखाइजों दानानै सि जोमनि सायाव नङा होमबा। खोना हादोंना।
औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय।
औ औ। माने नोंनिखौ आवाजखौ आं आंनियाव खम खोनाफैदों बेनिखायनो। सोंबाय थानाय जादों आरो।
दा खोनादोंना।
औ खोनाबाय।
अब्ला आं नोंथांनियाव ओ। माखासे नोंथांमोननि ओनसोलाव। सि फोर दायोना दाया आथिखालाव।
औ दायो नोंथां।
दायोना अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव मा मा सिखौ आखाइजों दानानै। गानो बा बाजाराव। मोननो हायो फानो। नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। जोंनि गामि ओनसोलाव। बिदिनो जोङो एसेबां जोङो। गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो जिफोरखौ एसेबां जों दानाय। नुनो मोनला गोदोहाय जोङो बांसिन। बिदि दानानै गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै लानाय। खौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि दानानै गान खौ गोबां खम नुनो मोनबाय। थेवब्लाबो जोङो ओ न'खर न'खर बर' आइजोफोरखौहाय जोङो जि दानानै ओ गाननायखौ नुनो मोनो बिदि जोंनियाव जि दानानै गाननायफोरा ओ दख'ना जेरै बर' आइजोफ्रा गाननाय लांगा दख'ना आरो न'आव गाननानै थानाय बै अग्रं दख'ना आरो बिदिनो गामसा आर'नाइ गावसोर ओ
ज
दख'नाजों लानो थाखाय फास्रा गेरेगां बायदिफोरखौनो जोङो बांसिनै नुनो। नुनो मोनो बिदिनो जोङो बेफोरखौहाय हाथाय बाजारफोरावबो जोङो फाननानै गोबां रांनि मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो। औ खोनादों ना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो ओ गामसाफोरखौ जों बांसिन दानानै फाननायखौ नुनो मोनो ओ जोंहा ओ बे बर' आइजोफ्रा गाननाय लांगा दखनाखौ दानो थाखाय जोंहा एसे गोब्राब जायो नङा होमबा
औ
खोनदों ना नोंथाङा? हेलौ
औ खोनागासिनो नोंथां।
ओ बिदिनो जोङो बै ओ बर' आइजोफोरा गाननाय बै दख'नाखौ जोंहा ओ दानो थाखाय एसे जोङो गोब्राब जानायलाय जोङो बेखौ एसेबां दानायखौ जों नुनो मोना। दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिदिनो ओ बे ओ गामसा आरो न'आव गाननाय ब अग्रन दख'ना ओ बेखौ जोङो अ अग्रं दखनाखौ‌ओ गुबुन गुबुन जायगा लायै जायगा जोङो ओ मेख्ला दख'ना आरो हासुं दख'ना दना बायदि मुंफोरबो जोङो गाबज्रिनाय खोनायो बे दख'नाखौ हाय ओ जोङो गुबैयै बिदिनो जोङो बे दख'ना आरो गामसा आरो जोङो ओ बे ओरै बिदिनो ओ फालि फिसा फिसाफोरखौल' जोङो बे गामि ओनसोलफोराव दानानै लानायखौ जों जोङो नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ गामसाफोरखौहाय जोङो दानानै हाथाय बाजारफोराव फान नो हायोब्ला जोंहा गोबां ओ रां मोननो ओ हायो मानोना बे खुन्दुं लायो जों खुन्दुं ओ जोङो ओ खम बेसेनाव आरो ओ बेसेन गोसाफोराव जोङो फाननो हायो बिदिनो जों जोङो गोबां ओ न'खराव जोङो ओरैनो थास्लाय स्लाय बेफोरखौ ओ दानो लानानै जोङो हाथाय बाजारफोराव खायसे खायसे आयजोफोरखौ बानहैनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ थारैनो आथिखालावसो नामा आ बेजोंबो मोनसे
औ
दख'ना, गामसा माखासे जि दानायनि गेजेरजों आथिखालाव बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै खामानि मावनो हागोन नामा नोंथां।
औ
दा बे प्रेफेसन जुदि जोङो खामानि मावनोब्ला माबायदि खामानि मावोबा जों जिउआव मोनसे बेखौनो खामानि हिसाबै मावनानै जिउआव थांनानै थानो हानायनि राहा खालामनो हागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ बिदिनो जोङो ओ दासान्दिथ' जोङो गोबां बिदि जों नुनो मोनबाय नङा होमबा जों जोङो बिदिनो दख'नानि जोङो ओ गोबां जोङो बिदिनो दख'नानि ब्रेन्डफोर खुलिनानै जोङो ओ दख'ना गोबां दख'ना दिहुननानै जोङो ओ रां खामायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो
ओ बिदिनो जोङो गोबां गोबां खुन्दुं लायै खुन्दुं जोंना गोबां बेसेन गोसा गोसानि जोङो दख'नाफोर दिहुननानै जोङो बिदि उभिंफोर खुलिनानै बेहाय जोङो बिदि आथिखालाव गोबां दख'नानि बे दख'नानि अनजिमाखौ जोङो गोबां बांहोनायखौ नुनो मोनबाय
नंगौ थारैनो मानो होनोबा बर' आइजोफोरा माने गोबां माने हाबा सोरनिबा हाबा आरो सोरनिबा माबा मोनसे खर्मफोराव आथिखालाव सिगांबो गानबोदों आरो आथिखालाव बेसेन गोसानि दख'नाखौ ओ नोजोर बोनानै बायना बायनानै गाननायखौ जों मोननो हायो जेराव खायसे दखान अब्ला जों खोनानो मोनो एफ एन एप ओरै मान्दार आरो मा मा माखासे ब्रेन्डनि दख'ना बेसोरो बेसेन गोसानि बैफोरबायदि दख'नाखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गानो आरो गावनि मोनसे हारिनि मोजां सिनायथि गानग्रा होननानै जोंनि गेजेराव गाननानै ओ मा होनो बेखौ गाननानै माने जि खामानि दामानियाव ओंखारो बेखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे लोगोसे जोंहा मुलाम्फाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरानो जुदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अयबिन खुलि नानै जुदि मावोब्ला बेजोंनो जुदि जोंनि मानसिफोरानो बायोब्ला अबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो माखासे बायनाय फाननायनि मुलाम्फाया फैयो नालाय बेनि सायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो बेजों लोगोसे ओ आथिखालाव जोंनि मोनसे बयनिबो आंगो आलासि बरायनो थाखाय जे बाहायनाय जायो आर'नाइ
औ
नङा हबा दा बिनि दिहुनथाया जों जोंनि गेजेराव गोबां खम दिहुनो नाथाय गोबां खम माखासे आं खोनानो मोनदों ओरै सोनाब सोनाब हादरसानिफ्राय जोंनाव फैयो जोंनि आसामाव जोंनि बर'फ्रा दिहुन हाजोबैयाव दा बिनि खमिनि सुफुंनायनि माबाफोर राहा दं नामा नोंथां आर'नाइआदि जोंनि गेजेराव खम जायो नाथाय बिनि बाहायनाया गोबां बेखौ जों माब्रैबा जोंनि गेजेराव सुफुंनो हागोन बे खम जानायखौ
औ बिदिनो जोङो जोंनि आसामावबो आरो जोंनि बर'फोरा जोङो ओ बेबादिनो ओ बिदि आर'नाइफोरखौहाय जोंनि ओ बर' न'खर हिसाबैथ' जोंनि न'खराव हिसानसालि गंसे गंसे थायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ थारैनो
औ बिदिनो जोङो बे ओ सिफोरावहाय जोङो ओरैनो थास्लाय स्लाय बे आर'नाइफोरखौ जोङो ओ न'खराव बिदि दायोब्ला मोजां जायो आरो जोंनि बर बर'फोरा आरो गोबां ओ बिदिनो जोङो ओ उइभिंफोर बिदि खुलिबावनानैहाय जोङो बे आर'नाइफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ जोङो दिहुनोब्ला ओ बिदिनो जोङो गुबुन हादोरसानिफ्राय जोङो बेफोरबायदि आर'नाइखौ ओ जोंहा बेफोरबायदि गुबुन हादरसानिफ्राय आर'नाइ ओ लालायनांगौनि गोनांथि थि जानाय नङा जोंनि बर'फोरानो जुदि ओ बेफोरबायदि आर'नाइनि आरो गोबां उइभिं खुलिबावोब्ला
नोंगौ थारैनो आरो जोङो ओ बर' फोरनि सि दानायनि अनगायै गुबुन हारिनि सि दानानै जुदि फानोब्ला जों बे फालांगियाव जाफुंसारगोन जाफुंसारा नोंथाङा मा सानो जेरै हमनानै ला बिहु गामसा माखासे राजबंसि गामसा बेबायदिनो गोबां फिसा फिसा माखासे गोनां जायो जोंनि सुबुं समाजाव दा बैफोरबायदि मुवाफोरखौबो जोङो ला सोरजिनो जोंनि बर' आइजो आइजोफोरा बा हौवाफोरा बेनि माखासे सोरजिनायनि हाबाफारि लायोब्लाबो माने जों गेजेराव आथिखालाव मावनो मावनो हानायनि सुबिदाफोरखौ दं होननानै बुंजायो आरो
औ
मानो होनोबा जोङो अनलि गावनि बर'फोरनिखौल' जेरै बिदन दख'ना दा आरो माखासे आगरनि आगर गोनां दख'ना बेनिफ्राय माखासे आथिखालाव सोरजिजानाय ओ ब्रेन्डेड दख'नाफोर जेरै बेसेन गोसानि मनि दख'ना ओरै जों खोनानो मोनो माखासे ओ दाम गोसा खुन्दुंनि जों माने सोरजिजानाय सिलफोरनि गेजेरजों दा बिस बदि सिफोरखौ सोरजिनानै जोङो गावनि गेजेरावनो गानलायोबा माने बयनिबो थाखाय माने सुबिदा आरो दाग्रानिबो आरो गानग्रानिबो आं बेखौ सानो आरो अब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबाय दा जों उननि समाव फिन बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय नङा होमबा
औ नंगौ
अब्ला लाखिदिनि न'
औ दे नोंथां
औ दे थारैनो